खोनादोंना
नोंथां नोंथांनि औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
अ अ नोंथाङा दायो माव नोंथां?
अ आङो नोंथां नै जिरायनानै दंथ'यो दायो ओरैनो।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां फुंनि?
ओंखामा जाखांबायमोनलै नोंथां।
अ मा ओंख्रिफोर जाखो?
अ ओंखामाथ' माबा ओंख्रियाथ' जोंना थास' बिसंजों माबासोमोन ना थास' बिसं ना थास' बिथ'-बिथ'राय होनो नोंथांमोननिथिंबा?
अ जोंथिंथ' मैथासो होनो।
मैथा ए।
गोथावानो माथो नोंथां।
औ गोथाव गोथाव।
ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां दासानदिलाय?
अ नोंथां बोथोरा गोबां अखा ओंखारनो
अ बिदिसो आर ना होमबा माथो गायनाय फुनायफ्राथ' जोबसिगोनबाय दां अखा हाबाय थाबा
औ औ औ जोबसिगोन
औ जोंथिं गैया दा सान्दुं गोसा न'आव थानो हायि बायदि।
औ औ
बेबायदि सोलिगासिनो आरो दायो ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा
न'फ्रावथ' एसिया दंनाया दं गरम बोथोराव बांद्राय कारेन्ट हगार हराना नै बिनि जाउनाव एसे बिराद जार्ला जानानै दङ।
अ औ औ औ खोनादों खोनादों
औ कारेन्टफोराबो माने थाबाय थाया एसि सालायनो बिराद दिगदार जायो आरो माने
औ नोंगौ नोंथां जोंनाबो बेबायदिनो जायो सम सम औ
औ ओमफ्राय नोंथां फ्रि नामा दायो नोंथाङा
औ फ्रियानो नोंथा फ्रि
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिब्ला सावरायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो
अ बिदिब्ला नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा जेनेबा बैसागुखौ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव माबायदि फालिबोदों माबायदि खुंनाय जायो एसे जानाय लोंनायनि सायावबो बुंदो बैसागुआव आरो बैसागुखौ माबोरै फालियो बेफोरनि सायावबो औ औ
औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बैसागु बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे बर'फोरनि ओ दोरोङारि हारिमु होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनोब्ला बे हारिमुवा गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो आ जोंहा जि आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो माने जोंहा खुंथायाइ ओ मा होनो औ रंजालि खुंथाय आरो रंजानाय बोथोर होननानै जों बुंनो हागोन बोसोर गोदान ओ दा जोंहा बेबायदिनो बैसागु होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो गोबां माने ओ दासिमा लागै खुंबोनायखौ जों नुगासिनो आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव बैसागुनि माखासे खुंनाय आदब खायदाफोरा गोबां रोखोमैनो सोलायबाय नोंथां
औ औ
औ दा जोङो बुंनो हागोन जे गोदोनि समाव जोंहा बैसागुखौ दान मोनसेहालागै खुंनायखौ जों खोनायोमोन
आरो गोदोनि समाव ओ मा होनो दानि जुगाव जि बायदि गाजा गोमजा खालामो बै बे गाजा गोमजा खालामनायनिख्रुइ गोदोनि समाव माने बांसिनै माने गाजा गोमजा सोलिबाय थानाय खुंबाय थानायखौ जों खोनानाय मोनदोंमोन आरो मानो होनोबा जोंहा से दानावथ' थामजि दिनहालागै थायोना होमबा थामजि दिन बेसे बिसोरो माने गाजा गोमजायैनो बे जोंहा दान मोनसेखौ रंजा बाजायैनो माने हगार हरनायखौ जों माने खोनानो मोनदों आरो नोंथां दा जोंनि जि गोनो जि बे गोदान जेन'बा दा जि समाज जोंहा बे बैसागुनि फालिथायाथ' गोबां खमायबोबाय माने एथ'बां मानिे जोंहा दान मोनसे गाहाम खुंनो माने खुंनाय जालिया माने बयहाबो जोंहा समनि आंखाल बयहाबो माने बेबायदिनि थाखायनो माने एसे स्नि स्नि दिनहालागै बुंनायखौ जों नुयोमोन आरो सप्ता खनसे औ आरो खायफा खायफा जायगायावथ' सप्ता खनसेखौनो खनबावलिया खन सानथाम सानब्रैल'सो जों खुंनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ नंगौ
नोंथां बैसागुआ माबोरै फालियो
औ औ
नायनि उनावहाय आरो बेदिनो दा जोंहा मोसौ बैसागुआव खालामो होनोब्ला बेहा मोसौखौ बिदिनो मा होनो
बे फिथाइ सथाइनि फान्थाव लाव थाइखा बायदिनि माला गानहोयो मोसौखौ साराय खिथु बाथ'
औ औ
थाखा खालामो
औ औ
सौलाय जाहोयो मा होनो बिदिनो लाना थांनानै मोसौखौ थुखैहैनानै हगारथारना होयो सानसे समनि थाखाय आरो बिदिनो जोंहा फुंनि हाबाफारिया जोबनानै थाङोब्ला बेसिनि समाव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय गोथां
औ औ
हाग्रा बंग्राफोर बिलाइथ बिलाइ बायदिफोरफोरखौ माने खा नानै समाव गोखा गो ओंख्रि संनाय जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो ना बेखौ नोंथां बेदरजों जानायखौबो जों नुनो मोनो बे जाखांनाय हाबाफारि सोबना थाङोब्ला अखायजों माने मानसि बैसागु फैयो बे मानसि बैसागुआव माने गेदेरा उन्दैनो उन्दैखौ बोरैयो उन्दैया गेदेरनो मान होयो माने बेबायदि मान होलायनाय होलायनाय लालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खुलुमनाय बेफोरबायदिखौ दा बेबायदि मान होलायनाय मान बावलायनाय बा बोर होलायनाया जोबनानै थांनानै अखानायनायै जोंहा बैसागुआव बोराय बुरै गथ' गथायाइ बयबो माने गाजा गोमजायै न'खर न'खर न'खर बयनिबो न' न' हाबनानै माने रंजानाय मोसानायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा बै मोसानायावबो माखासे दामजु दामग्राफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर बराव जों बुंनो हायोबा बर'निनो माखासे दामजुफोर दङ जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा गं गोनां बेफोरबायदिखौ माने दामि दामनानै रंजायो आरोना आरो बिदिनो बर'नि माखासे आदब खायदा बा दोरोङारि आदब खायदाजों बानायनाय जौ जुमाय बेफोरखौ लोंनानै माने गोबां रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां दा जोंनिथिं बैसागु रंजानाय बेफोरबायदिनो रंजायो नोंथां दा नोंथांमोननिखै माबायदि रंजायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां जोंनिथिंबो बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबोखौहाय माने गोदोनि बायदियैनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नावहाय जाबायदि फालियो बेबायदिनो मोनो आरो खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
खोनादों ना नोथां औ औ औ खोनादों।
हेलौ औ औ औ औ
माने गोदोहाय जेरै मा होनो बर'सु सुबुं माहारिफ्रा माने बहायनो गाननाय जोमनाय जा ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय बैफोरखौ गाननानैनो माने आथिखाल मुगायावबो जों मोसानाय खौ नुनो मोन्दों आरो बैसागुनि समाव जेरै हौवाफोराहाय गामसा हिनजावफोराहाय मा होनो दख'ना इदिनो गोदोनायाव हाय जोमग्रा एबा आर'नाइ बायदिफोर लानानै मोसायो थिग बेबायदिनो आथिखाल मुगायावबो जों मोसानायखौ नुबोदों आरो आरो मा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा बैसागुनि समावहाय मा होन बर'फोरा गाव गावनि आखाइजों बानायनाय माखासे दामजुफोरखौ लानानै दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बर'फोरनि माखासे गाहाय दामजु होननानै बुङोब्ला जों मा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदिफोरखौनो माने जों गाहाय होननानै बुंनो हायो आरो खोनादों ना नोंथां?
औ औ औ खोनादों नोंथां औ
औ औ अ बैफोरखौनो बैसागुनि समावहाय दामनानै माने बर'फोरा माने खुगा खननानै मोसानाय जायो आरो आरो जोंहा मा बै-बैसागु नि समावहाय बर'फोरा मा होनो बर'फोर जोंहा मोननाय रांफोरखौहाय माने बैसागुनि बैसाग मासावनो आरो बैसागुनि बैसागु मेला खुंनाय माने बै मेलाफोरावहाय गाव गावनि रोंगौथि देखायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहा मा बैसागु टाइमावहाय जोंहा बर' फोरनि माखासे जानाय लोंनायबो दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जानायाव बुं बुंनो थाङोब्ला जोंहा फिथा सिथावनो माने गाहाय आरो जुमायफोरनि मादावहाय जोंहा बेफोरबायदिनो माइरंनिफ्राय बानायनाय जेरै माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय आरो बिदिनो जुमाय बेफोरखौ मावनानै जेरै गोरान हिसाबै दिहुननाय जुमायफोर बेफोरखौबो जों लोंनायखौ नुनो मोनो आरो खोनादों ना नोंथां औ बर'फोरा माने बैसागु समावहाय बैफोरबाय बिदिनो औ बेफोरबायदिखौनो जानानै एबा लोंनानै माने रंजायै बाजायै माने बैसागु बोथोरखौ बारहो हरो आरो आरो जोंहा गि मा होनो बैसागुनि गिबि सान थुखैखालिनो जों मा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जेरै सेजौ नैजिथा रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ माने खानानै मुलि रोखोमै जा माने बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ माने बेदरफोरजों संनानै जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो माव दासिमहालागैबो माने बर' सुबुं माहारिया बै मैगं थाइगंफोरखौ जाबोगासिनो आरो माने बर'फ फोरनि गेजेरावहाय फोथायनाय दंदि बोसोरावहाय बैफोरबायदि मैगं थाइगंखौ खनसेब्लाबो जायोब्ला मा होनो बेमार आजार जानानै थानायफ्रा हामो होननानै माने जों खोनानाय एबा बुंनायखौ खोनादों आरो।
नंगौ नंगौ।
माने बर'फोरा माने बैसागुनि टाइमावहाय एबा बैसागुनि समावहाय माने गोखा हाग्रा ओनसोलावहाय माने गोखा गोखै मैगं खाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बि गोखा गोखै मैगं खानाया गोदोनिफ्रायनो माने दिनैसिमबो सोलिगा सोलिगासिनो आरो।
औ औ औ औ औ औ खोनादों नोंथां औ।
बर'फ्रा माने बेबायदिनो बैसागुखौहाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला माने गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम रंजा रंजा माने खुगा मेथाइ रोजाबै रोजाबै माने बारहो हरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा
औ औ औ दे।